हेलौ नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां नोंथांनिखौ खोनादों। नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना? हेल'
आं
अ ओ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे बर'नि बर'फोरा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादों ना
दों नोंथां खोनादों खोना
औ ओ नोंथा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायगौमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना
सावरायजागोन
नोंथां बिदिब्ला ओ बर'फ्रा ओ मा मा रोखोमै नाखौ मैहुर खालामो नोंसिनि ओनस सोलाव एसे बुंनो हागोन नामा नों थां मा मा आदबजों नाखौ हमो आरो ओ बबे बबेनिफ्राय नाखौ खौ बोखाङो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां
अ बुंनो हागोन बेखौ ओ जे बर'फ्रा मोनसे मैहुरारि गाहाय हारि हिसाबै जोंनि गामियावबो बेबायदि ना हमनाय माखासे आदब खान्थिखौ बाहायनाय नुनो मोनो। जे जोंनि गामियाव बर' आइजोफोराल' नङा जे आइजो माहारियाल' नङा जे आइजोजोंनो लोगोसे हौवा जायफोर माहारि बिसोरबो ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो उन्दैनिफ्राय लानानै ओ बोराय बुरैजासिम गासिबो ना हमनाय आदब बाहायनाय नुनो मोनो। गिबियावनो आं जोंनाव अ जेरैबायदि ना हमो बे नाखो आदबखौ आं फोरमायनो सानदों अ गिबियाव बर' आइजोफोरा जोंनि जि जायगानि आइजो बे आइजोफोरा औवाजों बानायनाय जि जेखाइ बे जेखाइखौथ' नोंथाङाबो मोनथिखागौ जानांगौ
मिथिगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बे खौ नुयो
अ बे जे-जेखाइ आरो जाय माने औवाजों बानायनाय खबाइ होनना बुङो बे खबाइखौ लानानै आइजोफोरा बबेबा बिलो नङाब्ला बबेबा दैमा गाथोन नङाब्ला बबेबा दुब्लि फोथारफोराव जाय जायगायाव नानि जि गुथाल दं बे जायगाखौ नायनानै आइजोफोरा ज' ज' थांनानै ना गुरनाय हुदाखौ नुनो मोननाय जायो जेरै ना गुरनो थांबोला आइजोफोरा ओ जान्जियाव गांसे गांसे हि खानानै खर'आव गांसे जि खानानै ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो आइजोफोरा जेखाइजोंबो ना हमनाय हाबाफारि ओ लायो आरो जेखाइजों ना हमनाय आदबखौबो मावफुङो आरो बेनि अनगायैबो मा होनना बुङो जायफोरा जेखाय गैया खबाइ लानानै बा ना लानो जुदि खबाइ गैया जायोब्ला माखासे बाजारनिफ्राय लाबोनाय ओ प्लास्टिक मोनो बे प्लास्टिकखौ नैबे जानजायाव खानानै ना हमनो आखाइजों दांग्रोमनायखौ नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां
फ्राय फ्राय फल' होनना बुङो जे गोथौ जायगायाव बेखौ बाहायनाय जायो। बेखौ फ्राय आइजोफोराबो बाहायो। आरो बांसिन बाहायसिनाया जा दों हौवाफोरा बे पल'खौ हौवाफोरा दसजोन बा साबा साद सास्नि ज ज लोगो नांना थांनानै बबेबा गोथौ जायगा बिलोफोराव नाखौ लारि लारि एबा जमा जानानै बेखौ फालो फालो होनानै लांनानै बे फल जोंबो ना हमनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो आरो माने आस्रा जायखौ जोङो आथिखालाव बांसिन नुनो मोनो गोदो बेफोरखौ नुनो मोनामोन जानांगौ ओ दानि जि हमनाय आदब बेयाव आस्रा जे बे जेट बेखौ समान समान बाहायनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलजों आइजोफोराबो बाहायो आरो हौवाफोराबो बाहायो थिग बेबायदि रोखोमै हमनाय नुनो मोनो आरो जेब्ला आ हाखर हाला बिलो अख अखा हादैनि दैजों दुब्लि फोथारफोरा बुंफबजोबो अब्ला जोंनि ओनसोलाव ना सानाय बा ना हमनाय आदबखौ आइजो बा हौवा माहारिफोरा बाहायनाय जायो जायखौ जोङो खखा जायखौ जोङो सेन जाय खो जोङो खाखि होनना बुंनाय जायो। आ बेफोरखौ न'आवनो ओ हनानै दिहुननानै बेखौ बबेबा गोथौ जायगाफोराव जि दै बोहैलांनाय दैनि जि गुथाल बेजों सानानै दोननाय जायो सानानै बेबायदि मोनथाम बेसादफोरखौ लानानै ना हमनाय आदबखौबो नुनो मोननाय जायो। फ्राय नाखो जोंनिया दुब्लिबारि बेनिफ्राय बबेबा बिलो बबेबा फोथारफोराव हमनो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आ बेबायदिनो नोंथांमोनावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो नामा बेनि सोमोन्दै मोनथिगोन ना?
मिथिनो हागोन नोंथां आ बर'फ्राथ सिगांनि फ्रायनो ना हमनाय हुदा दङ जोंनि ओनसोलावबो खुनु ओ हौवा हिनजाव हिनजावाल ना गुरो बे नङा, जोंनि ओनसोलाव हौवाबो हिनजावबो ओ ना हमो।
उम।
ओ जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमनि ना हमनाय नुनो मोनो मोनसेया जाबाय हारसिङै थांनानै ना हमनाय। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय ज लोगो नांनानै सानैनि बारा साथाम साब्रै बेबायदि लोगो नांनानै ना मैहुर खालामनाय नुनो मोनो आरो ना हमनाय।
औ।
हारसिङै थांनाया जाबाय न' खाथिनि दैमा दंग बेफोरबायदियाव थांनानै जेखाइजों हमनानै लाबोयो बा आखाइजों दांग्रोमनानै हमनानै लाबोयो। आरो गुबुन मोन सेया जाबाय जयै हमनाया एसे गोथौ गोथौ जानाय दैयावहाय ज लोगो नांनानै नाफोरखौ ओ हमहैयो बे समाव ओ जेखाइ बाहायनाय नुवा मुसारि मुसारि बाहायनाय नुयो। आरो दरा होनो जायखौ बे बुस स्थुखो बाहायनानै उम्म थौ दैमा बा बिलोनिफ्राय बे नाखौ हमनानै लाबोयो आरो हौवाफोराबो ओम आसार जे लानानै दैमा बा जाम्फैयाव ओ ना सारनानै ना हमनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव। नोंथां। आरो दुब्लि जेब्लानिया अखा हाबाय थायो दैज्लां बोथोरनि समाव हौवा मानसिफ्रा जोंनियाव जोंनियाव हिनजाव मानसिफ्रा सेन बा खखा सानाय जोंनि ओनसोलाव नुबाङा नोंथां। खालि हौवा मानसि फोराल जेब्लानिया दै बाना जायो अब्ला हौवा मानसिफोराल' दुब्लिबा फोथाराव उम्म सेन ख'खा मुसारि सानानै ना हमनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथां। जेब्ला नांनायनि
अ अ दे बुं बुंग्रौ।
जोंनि ओनसोलाव जेब्ला नांनायनि बारा सासे मानसिया ना हमनानै मोनबोयो अब्ला जानानै माखासेखौ जानानै माखासेखौ दोनथुमनायनिबो हुदा दङ बे दुन थुमनानै नाखौ सायनानै दोनथुमनानै ओ माखासे हाग्रानि मैगं मैला बाहायनानै ओ नाखौ गुन्दै देनानै बथलाव सोनायनि नेमबो दङ। बे बथलाव सोनाय नेमखौ जोंनि ओनसोलाव नाफाम बुंनाय जायो नोंथांमोननि सोलाव नाफाम बानायनायनि हुदा दंना गैया
जोंनि ओनसोलाव ओ बानायनायनि हु दाखौ बांद्राय नुनो मोना साफा सानै एबा गंफा गंनै न'खरफोरखौल' बानायनाय नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंनि जि बाक्सा ओनसोल बा बाक्सा जिल्ला बा डिस्ट्रिक्टआव नानि जि बिबां बे बिबांखौ एसे खम नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो नाफाम बानायनाय जि आदब बेखौ बर' आइजोफोरा फ्रायानो बानायनाय नुनो मोन बाङा मानो होनोब्ला साफा सानै आइजोफोरखौल'सो बानायनाय नुनो मोनो बेनिखायनो नाफामनि जि बिबां बेबो एसेल' होननानै बुंजायो
नोंथांमोननि ओनसोलाव अ सरि बुंनो हागोन नों थाङा
औ ओ बे ना हमनाय जि आदबखौ जोङो राय- ज्लायदोंमोन बे ना हमनायाव आइजो बा हौवा माहारिफोरा नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओनसोलाव ना फिसानिफ्राय लानानै ना गिदिरसिम लाखिनाय जि हुदा बेखौ नुनो मोनो ना मोना
अ जोंनि ओनसोलावबो ओ बे हुदाखौ नुनो मोनो नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा रोखोमनि नाफोरखौ बांसिन मोननाय जायो फोरमायनो हागोन नामा
अ जोंनि जि ओन सोलाव ना मोननायनि ओ रोखोमखौ आं फोरमायनो सानदों ओ मा होनोब्ला बांसि इन जोंनि ओनसोलाव फ्राय बै मावा बेनिफ्राय फि थिग्रि सिंग्रा आरो बोथिया बेखिनाखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो खायसे खायसे जायगा लाना जायगा बै थुरि ना होनना बुंनाय जायो बे खौ नुनो मोनाय जे बांसिन बेखौ अ फ्रायानो गेसेंसै होननानै बुंजागोन मानो होनब्ला बेखौ गोथौ जायगा जेराव हाब्रुुबारि बेयावसो मोननो थांनाय जायो खिन्थु फ्राय मावा बेजों लोगोसे सेंग गोरि बेखौल'सो बांसिन नुनो मोननाय जायो जोंनि जि ओनसोल बेे ओनसोलाव
नोंगौना नोंथां।
बेनिब ओमफ्राय आरो नोंथांमोननाव मोनसे सोंबावनो सानदों जे आ नाखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दं बे फोथायनाया नोंथांमोननि जायगायावबो दं नामा
ओ मा फोथायनाय नोंथां नाखौ लानानै मा फोथायनाय?
जे लाबाय बबेयावबा ना गुरनो थांबाय ना गुरनो थाङोब्ला सोरबा आइजोआ आ खबायाइ खालि एबा बबेबा आ जायगाजों थांनानै ना मोना लाफानो फैयोब्ला बेखौ खबायाइखौ नायनो मोना होनना फोथायनाय आरो गिबियाव नाखो ओ खबाय ख जांख्रिनो मोना होननाय फोथायनाय दं नामा?
औ दङ नोंथां जोंनि ओनस थोलावयो बेखौ आ फ्राय आ बर आइजोफ्रा फोथायो आरो बुंबोयो बेखौ आं नुनो मोनदों नोंथां।
बेखौ फ्राय जोंनि गामि ओनसोल फोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो हमना लाबाय सार बा सासे मानसिया ना गुरनो थाङासै थाङि मानसिया जुदि नायोब्ला बेयावलायनो ओ नाफोरा गोमाजोबनाय जाग गोन होननानै नायनो होनाय जाया बे फोथायनायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनावबो।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जुदि आइजोफोरा दैमाबा जाम्फैयाव गुरनानै मोनबोनाय नाखौ फ्राय मा मैगंजों संनानै जानायखौ ओ नोंथाङा नुनो मोनदों?
आब आ बेखौ फ्राय जोंना जे गोलोम बोथोर दाथ दैज्लां बोथोर नालाय बे दैज्लां बोथोर समाव माने गोखै जानानै मोजां मोनो देहाखौ थाजिम खालामनो थाखाय बेनिखायनो मैथा बांगाल बा मै था गोखै बेजों फ्राय बांसिन संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो बेखौ नुनो मोनबो जे हाग्रानिफ्राय लाबोनानै बा खारदिंनानै मैगं बानायनाय जायखौ जोंङो खारदै ओंख्रि होनना बुंङो जेरै जारि बिलाइ बेनिफ्राय थास बिलाइ गोरलै बेजोंनो लोगोसे बेफोरबायदि मैगंफोरफोरखौ एबा ओंख्रिफोरखौ बुथुमनानै बै नाजों खारदै संनानै जानायखौबो नुनो मोननाय जायो
नंगौना नोंथां।
आरो मोनसे दंबावो बे दं हाग्रानि लाबोनाय थास आथिं बे थास आथिंजोंबो नाखौ अवनानै बा लाव लाव बिदै खालामनानै जानायखौबो नुनो मोननाय जायो
नंगौ ना नोंथां बि